औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ गोजोन गोजोन सानजौफु
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन सानजोफुं
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां आं नोंथांजों बर'फ्रा बोरैहाय दानाय लुनायजों बोरैहाय न'खर दैदेनबोदों आरो दानाय लुनाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथार बेफोरनि सायावाय आं दसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां‌ सम होनो हागोन
औ होनबा जों जागायदिनि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला बे जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फ्रा जेब्ला समाज दानो बिदिनो रायजो न'खर बा रायजो खुंबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो बर'फोरा जोङो दानाय लुनायखौ गाव गावनि माने मोनसे आंगो हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो नङा होमबा नोंथां बर'फोरा फ्रा गाव गावनि गामसा गाव गावनि दख'ना गाव गावनि आर'नाफोरखौ जों बर'फोरा गावनि आखायजों आखाइजोंनो दानानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोदों जों दिनै बिनि अ द' बा थारिखखौ जों दिनै थि सम मख'ना होनो हाया नङा होमबा जेब्लानिफ्राय जों बर'फोरा सुबुं समाज बा रायजो बेंबोनो बा रायजो जाबोनो रोंदों बै समनिफ्रायनो जों बर'फ्रा दानाय लुनायखौ जोङो मावबोफानायखौ जों नुबोदों होननानै जोंङ फोथायनो हायो आरो नोंथां जोङो गिबियावनो जों दानाय लुनायखौ जोङो हिसान सोंनानै जोङो खुन्दुंखौ जोङो थुनना लाग्रोयो नङा होमबा? बिनिफ्राय जोङो बेखौ जेनथेर जों जोङो थानानै जोङो मुस्रायाव जोङो सानानानै लाजोबगोन बेनिफ्राय जोङो हिसानाव नोंथाङा जि गाबनि नोङो दख'ना गाननो लुगैदों बा जि गाबनि गामसा गाननो लुगैदों। गोथां गोमो गोजा बेफोरखौ बेफोर खुन्दुंनिखौ नोङो लानानै फैनानै नोङो दानो हायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां जोङो बिदिनो जोंनि बर'नि दख'नायाव जों गोबां आगरखौ जो एरनायखौ जोङो मिथियो। दिनै जों आइजो नङाब्लाबो जों दिनै हौवासाफोरा जों आगर आखाइफोरनि मुंफोरखौ गोबाङानो मिथियो जेनेबा जेरै जोङो दावराइ दावरराय मुख्रेब दिनै दिंखिया आगर हाजो आगर नङा होमब्ला जेरै जोङो दाउसा मोख्रेब बेफोरखौ जोङो फारौ मेगन बेफोरखौ जोङो बर' आइजोफोरा जोंनि गानग्रा दख'नायाव सेबखांहानै लानो रोंगौ आरो मानोना बर'फोरनि बे सोरजि मोनसे गियाना जोबोर माने गोहोोगोरा बिथांमोना मालायनि गाननाय जोमनायखौ नुनानैनो बिथाङा आगर आखाइखौ एरनो रोंगौ आरो बिथांमोनहा मासे दाउ बिरलांबोला बे दाउनि आगरखौबो बिथांमोनहा एरनो हानाय मोनसे सोरजिलु। गोहोआ बर' आइजोफोरनियाव दोङो होननानै जोङो मिथियो आरो मानोना आथिखालावसो जोंनि आइजोफोरा गोबाङानो जि दानो रोंला गुबुननि गोरलैयैनो मोननाय जों हाथाय बाजाराव मोननाय बेखौ जोङो फाननायखौ जों फाननानै बेफोरखौ गाननायखौसो जों बांसिन बजाबना लानायखौ जों दिनै दिनाव नुयो मानोना जोंनि ओनसोलाव गोबां आइजोफोरानो दायो माने जि दानो रोंलिया बिथांमोना डाइरेक्ट बाजारनिफ्राय बेयो बायनाय बा मेसिनजों दानायखौ बायनाय बेफोरखौ गाननायखौ नुयो। आं मेचिनजों दानाय बानायखौ बुंनो लुबैयो बेफोर रोखोम मिसिनजों दानायखौ जुदि गानलांबाय थायोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा अब्ला जों जि दानो रोङाब्ला जोंनि दानाय लुनाया गुबुननि आखाइायाव थाङोब्ला जोंनि रांखान्थि बर' नि हालसाला जोबोद गाज्रि जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला आं नोंथांयाव मिथिनो लुबैदों जे बर'फोरा नोंथांमोननि साइडआवहाय आथिखालाव मा मा दख'नाखौ दानानै गानो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ एसेबां दानायखौ नुनो मोनला अब्लाबो जोंनि गामियाव ओ दङ दानाय लुनाय एसेबांबो जौगानाय नङा जोंनि गामिया जेरैहाय ओ जेनेबा रांखान्थिजोंसो बायनानै गाननो हागोन नालाय बेनिखायनो दाना लुनानैबो गाननायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जोंनि ओनसोलाव हौवाफोरनो थाखाय गामसा दानानै होयो। आरो हिन्जावफोरनि थाखाय बै दखना अग्रं बेखौ दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो। मोदोम गिसि बा मोदोमफोरखौ हुगारनो थाखाय बियान फालि बेफोरखौबो दानाय नुनो मोनो। आरो मोदोमाव लानो थाखाय फालि गोलाव बेफोरखौबो दानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। नाथाय ओ खायसे खायसेबो दङ दायालासिनो हाथायाव दडाइरेक्ट मोननाय जुमग्रा फालि दख'ना बिदिनो गामसाफोरखौबो बायो। हाथायावनो मोनखायो बेफोरखौ बायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बुङो थाङोब्लाथ' जोंहा दानाय लुनाया जोंनि गोदोनिनो सोलिबोनाय मोनसे खामानि होननानैबो बुंना लानो हायो मा मानो होनना बुङोब्ला बेबो दानाय समावबोथ' बेयाव सम नांगौ जायो। बिदिनो औ बिदिनो ओ लुनायजोंबो मुलाम्फा जायो मानो होनना बुङोब्ला आखायजों दानाय दखना बा गामसाफोरा एसे बेसेन गोसा जेरैहाय दानाया मोजां मोजां जायो आखाइजोंनाया रोजोब जालाङो बेखौ ओ गोबाव सम जोर नायखौ ओमफ्राय बिनि बेसेना एसे गोबां जायो आरो नोंथां
औ नंगौ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदि उइभिं खुलिनानै जि दायोना नोंथां
औ दङ जोंनि ओनसोलाव एसे उइभिं खुलिनाय दङ नाथाय आं थांफेरनो मोनाखै बे माबायदि दायो बा माबायदि खालामो खोनानो मोन बे उइभिंआव जोंनि बर' हारिनि जि जोम दायानो खालि गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय जि जोमखौसो दायो होननानै खोनानो मोन्दों आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जोङो गोबां गैसो उइभिं सेन्टार बिदिनो मोनसे ना मोननै बिदि उइभिं सेन्टार दङ आरो बिदिनो आरो गाव गावनि न'खराव न'से न'नैनियाव बिदि हिसाना दोङो नाथाय आथिखालावथ' जोङो हिसान खुन्थियाखौनो नागिब्लाबो नु गोदोथ' जों न'खरफ्रोमबो जोङो बिदि हिसान खुन्थियाखौ जों नुयोमोन आरो बिदिनो जोंनि बिब'फोराबो जेरै ज' ज' जेरै खुन्दुं थुननानै हिसान सों बोनानै दिनै जि दाबोनायखौ जों नुदोंमोन नाथाय बेसेबांबा बोसोर जाबाय नैजिबा नैजि बोसोर। सोरसो जाबाय आं दिनैसिम खुन्दुं थुननानै जोङो जि दानायखौनो नुबोफेराखै आरो आं नोंथां दासिमबो आरो नैजि बोसोरसो जाबाय आरो मानोना बहुद गोबाव माने गेब जालांबाय आरो जोंनि बे जि जोम दानायखौ जों नुयैया मानोना बजारावनो एभेलेबल मोनखायो जेखौ जोङो ब्रैजौ दाइनजौ बिदिनो जिनैजौ जिबाजौ नैरोजा बेफोरावनो जोंङो मोनो नालाय बेखायनो जोङो इजियावनो मोननायखौ जोङो गासिबो हास्थायो नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोङो दाबांलिया आं बेखौसो बुंनो लुबैदों नोंथांमोनखौ जेनेबा बर' आइजोफोरा जेरै फिन बेखौ लानानै फैफिननांगोन बे कालसारखौ मानोना दानाय लुनाया जोंनि गोदोनिफ्रायनो फैनाय नङा होमबा नोंथां जायजों जों बर'फ्रा सिनायथि मोनो जेरै बहाबा थाङोब्ला बर' आइजोफोरा दख'ना गाननानै थाङोब्ला अ बिथाङा बर' आइजोनि मानसि होननानै जोङो गुबुन हारिखौ जों सिनायथि होनो हायो नङा होमबा जोंनि गाननाय जोमनायानो जेरै जि आइ टेक मोनबाय नङा होमबा दख'नायाबो दिनै जि आइ मोनबाय आरो आर'नाइ बायदियाबो जि आइ टेक मोनबाय जायनि थाखाय जोंनि बे आर'नाइ गामसा दख'नाफोरखौ जोंनि गुबुन हारिया सेनानै ला मानोना बै सा सानजा ओनसोलाव थानाय बर' जखायसे हारिया लांगा दखना नाखौ गानो बा बै बर' हारिया आर'नाइखौ लायो बे मोनसे जोंनि जग्राफिकेल इन्डेक्सआव हाबबाय बेखौ मुलुगावनो मिथिबाय आरो बे जोंनि थाखाय देरगानाय बाथ्रा अब्ला जोङो जोंनि दानाय लुनायखौ मानो खोमाना लानो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
आयजोफोर गोबां सुंलु जोंनि बे जायफोरा जाखांफुनाय आइजो जाखांफुनाय सेंग्रा बिथांमोना बेखौ अनसाय फिननांगोन आरो आंनि मोन्दांथिजों आं नोंथांखौ दिनै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों फोरमायदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोनना गोदो आबै आबौमोना खुन्दुंखौ माजों बानायोमोन आरो बे खुन्दुआव मा गाब फोनोमोन गोदोथ गोबां बायदि रोखोम रोखोमनि गाब गानोमोन होननानैबो मिथिगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंथ खोनानो मोनो जेरै गोदो आ जोंनि आइमोना जेब्ला जोंनि आयं आबैमोना बिथांमोना गिबियावनो खुन्दुंखौ बिसोरो बे माने एम्फौ लाथानिफ्राय मोननाय मुगा जि
ओमफ्राय बिसोरो खुन्दुंखौ दिहुनोमोन आरो बेखौ बिथांमोना दैयाव एसे एसे सोमना लानानै जायखौ जोङो फिथोब नङा होमबा बे फिथोबनिफ्राय बिथांमोना खुन्दुं दोंसे दिहुनना लानानै बिदिनो इसे एसे बोनानै बिसोरो माबानि जेथरजों बिसोरो सानानै थुननानै लायो मोन आरो बिनिफ्राय बिथांमोना बेनिफ्रायनो खुन्दुंखौ दोंसे दोंसे दिहुनफिननानै बिथांमोना आक फिन बेखौ जि हिसाबाव बाहायनानै जि जि दायोमोन आरो बिथांमोनहा जेटरखौबो नांगौ जायो जोंनो हिसानखौबो नांगौ जायो आरो दिनै जोङो मुगानि खुन्दुंनि दामनि बेसेना जोबोद गोजौआव जुदि गांसे मुगानि नोङो गस्ला बायनो थाङोब्ला सय हाजार सात हाजार ब बार हाजारसिमबो आरो बियो मोनसे साइन्टिफिकेलि जोंनि थाखाय जोबोर मोजां होननानै जों खोनानो मोनदों आरो मानोना बियो जोंनि गुदुं बिदुङाव नांनायखौ बे नारगार होयो आरो जेनबा नारगारफिनो आरो रेफ्लेग खालामो आरो मानोना गुदुङा जोंनि सिङाव हाबलाङा आरो बे ड्रेसखौ जोमोब्ला दिनै बेखौ गोबां मार्केटावबो बाजारावबो जोङो फाननायखौ नुयो जेरै एक्सप हेन्दलुमफोरनि जुदि महाबा प्रग्रामफोर जायोबा बेफोराव जों गोबां बेफोर दामि दामि बर'नि गाननाय जोमनायखौ फाननायखौ जों नुयो आरो नोंथां बेफोर रखम दानानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो बर' आइजोफोराबो मानोना बर' आइजोफोराबो जोबोर गोजौआव एसेबां गाहायाव नङा बेखौ जोंङो लाबोफिनांगोन आरो नों थां जोंनि दानाय लुनाय हुदाखौ जों बर' आइजोफोरा लाबोफिननांगोन गावगायनि आखायाव होमबासो जोङो जोंनि हारिखौ आरो आगान फारसे दावगाहोलांनो हागोन आरो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा एसे बुंनानै होदो बोरैहाय जोङो हमथायानो हागोन
औ बोरैहाय हमथानो हागोन होनना बुङोब्ला जेरै जोंनि देरसिन आइजोफोरा जोंखौ ओ जेनबा गामिफोरावहाय बिदिनो ओ माबा मोनसे अइभिं बा खाथि खालायावनो खाथि खालायावनो आथि खालायावनो बेबायदि उइभिं लुनानै हिसानफोरखौ माबादि दायो हिसानखौ माबादि खायो बेफोरखौ जोंनो फारसेनिफ्राय फोरोंनांगोन आरो
औ
ओ बेफोरखौ फोरोंनानै ओ जेनबा लाइमोनफोरखौ ज खालामनानै फोरोंनांगोन जेनेबा जथरखौ माबायदि सायो बै रासोआव खुन्दुंखौ माबाददि खायो बेफोर खौ फोरोंनांगोन नङाबाथ' जों लाइमोनफोराबो मोनथिनाय नङाना जेनेबा माबायदि दायो माबायदि खालामो
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो अब्ला नोंथां जोंहा दायो समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनियावनो लाखिथ'नोसै नामा
औ नोंगौ नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै
औ औ औ